औ नोंथाङा दायो फ्रिना?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
अ होनोमबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बुंलाय
औ। जेनेबा जोंनि गोदोनि बर'फोरनि ओ गाननाय जोमनाय थानाय थासा थासारिफोरनि थासारि आरो दानि जोंनि नैबे आथिखाल मुगायाव माबायदि जेनेबा फाराग एबा सोलायनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ। जोंनि सुबुं जिउ खुंनायनि गोदोनि आरो दानि फारागथियावथ' जोंहा दा गोबां ओ जौगाबोबाय। सम आरो बोथोरजों लोगोसे ओ गोदोथ' जोंहा माने थानो थाखाय न'आनो गैयामोन जाहैदों नोंथां। ओ। मानसिया गो-गोदो जोङो सुबुं माहारिफ्रा ओ ओ हाग्रानि दाउ अमा जिखुनु ओ जि-जिउ गोनां बुस्थु मोना मानोे बेखौ बेखौनो जोङो बुथारनानै बा सिथारनानै मैहुर खालामनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनोमोन। ओ जोंहा बेवहाय गाननो जोमनो थाखायबो जेबो गैयामोन जों दंफांनि बिगुरखौनो गस्ला बानायनाय आरो बै मैहुर खालामनानै जानाय ओ अमा ओ जिखुनु जुनारनि बिगुरखौ जोङो ओ गस्ला बा ओ लंपेन जिखुनु माने गानग्रा बानायनानै गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो, सम आरो बो बिसोरजों लासै लासै दावगाबोनानै ओ लासै लासै बिदिनो ओ गाननाय जोमनाय अ एसे बहानिफ्राय बा बा बबेबा जायगानि फ्राय इसे मुलामफा फा जानानै एसे गाननो मोनबाय जोमनो मोनबाय थेवबाबो गोदोनि दिनावहाय ओ जेब्लानिफ्राय गाव ओ आबाद ओ आबाद मावनानै जानो रोंदों माने गोदोनि दिनावहाय माने हा हु ओ गासिबो एभेलेबेलब्लाबो मा-मावना जानायनि बिङाव बिसोरो रोङामोन जाहैदों आरो फरायनायनि बेलायावथ' बिसोरहा जेबोआनो मिन्थिफेरामोन जिहेथु गावनि जानायनि थाखायनो बिसोरो राननानै थानाङोमोन आखाइ आथिं थासि थासेयावबो ओ बिनि थाखाय बिसोरो- लासै लासै बिदिनो सम आरो बोथोरजों दावगाबोबाय ओ आरो एसे गुबुन हारि एबा गुबुन मानसिफोरखौ नुनानै बिसोरबो सोलोंबाय जे बिदि बिदि मावना जा नांगौ अब्ला जोङो थांनानै थानो हागोन बेफोरबायदिनो मावनानै जाबाय लासै लासै बिसोरखौबो ओ सिनाय नाय जाबाय गुबुन हारि एबा गुबुन हादरनि बा जिल्ला नि सुबुंफ्रा ओ-
बिदिनो फरायसालि गायसनबाय ओ फरायसालियाव थांनोबोथ' जोंहा गाननाय जोमनायनि गाननाय जोमनायनि थ' जेबो राहायानो गैखाया ओ बिबदिनो फरायसालिफ्राव होनाय लेखा फोरखौ जों लानानै माने जिस्रिफोर गानला बायनानै खोनानो मोनदों जे गोदो फरायसालियाव थांबाबो माने जिस्रिफोर जिस्रि सुरिफोर गाननानैसो थाङोमोन। लोगोसे आरो सेन्देलफोरबो गाननाय नुनो मोनामोन जाहैदों बेफोरबायदि खस्थ'जों माने ओ थांनायखौ नुनो मोनदों आरो बिदिनो आरो गोदोनि दिनावहाय जा एसे फरायनो हायोना बिसोर बादि मानसिया माने गोबो दानि ओ एसे जेनेबा नाइन थेन बिसोरसिम फरायबानो जोबोद गोरों माने साख्रि बाख्रि मावनो हानायनि बेलायाव सौहैयोमोन आरो गोदोनि
ओम ओम ओ
दानि दानि बेलायाव नायोब्लाथ' ओ दाथ' जोंहा गोबां दोरोङारि मुगा ओ बायदिसिना गाननाय जोमनायजों लोगोसे गारि मथर बेफोरबायदि जेरै- थिंबो जोंहा दा ओ हान्थिनाय लामा माने जिउ खुंनाय लामायाव माने जि जानानै फैबाय आरो
औ
औ इजि जानानै फैनायनि बेलायाव ओ इजि जादों अब्लाबो माने दानि बेलायावहाय फरायनाय देरनाय थार माने ओम जिमानखि नोङो गिदिर फराया मानो माने- गोदोनि फरायनायजों हायामोन आरो-
औ
औ माने दा दायो जोङो जिमानखि हाय सेकेण्डारि मेट्रिक बा बिए एम ए फा फास खालामा मानो माने दानि बेलायावहाय माने साख्रि बाख्रि मोननाय बेफोरबायदि राहाया एसे खम- सिन नाथाय गोदोनि दिनावहाय माने टेन पास बा ओइथ पास बेफोरबायदि ओ सुबुंफ्रानो माने एजि साख्रिखौ मोनोमोन होननायखौ खोनानो मोन्दों आरो आरो गोदोनि दिनावहाय माने जोंनि
सुबुं माहारिफ्रा ओ जे साख्रिनि भेलुखौ जेबो मिथियानोमोन जाहैदों माने साख्रिनि साख्रि मावनो थाखाय माने न'आव फैनानैसो लिंनानै लांफैलायनायखौ जों खोनानो मोनदों आरो अब्लाबो बिसोरो जे ओ साख्रिफोरखौ माने गारनानै न'आवसो जाम्बा जाम्बि जानानै जे आबाद मावनानै जानायखौ जानाय जानांदों होननानै जों खोनानो मोनदों नाथाय ओ बैसोर बादि सुबुङा दा दानि बेलायावहाय बैफोरबायदि समखौ गोसोखाङोबा माने आ आफसुस थायो आरो मानो होनोब्ला दा दा बिसोरो गोदोनो माने बेफोरबायदि साख्रिखौ मावोमोनबा दा बेफोरबायदि खस्थ' आबाद बा गुबुन बेफार फालांगि मावनांनाय नङामोन बिदिखौ साननानै माने बैसोर बैसोर सुबुंफोरखौ फसथायनायखौ नुहुरो आरो माने दानि बेलायावथ' माने जिमान गिदिर फरायबाबो जिमान खस्थ' खालामबाबो माने साख्रि बाख्रि मोननायाथ' एसे गोब्राबैनो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ दा जोंहा समजों लोगोसे ओ गाननाय जोमनाय थानाय जानाय बेफोरबो माने एसे आजादियै जाहैदों आरो रांखावरिनि बेलायाव जोंहा ओ बेसेनफ्राबो बांसिन जानाय- जानायखौ नुनो मोनो आरो अब्लाबो गोदोनि दिनावहाय रां खावरिनि बेलायाबो खममोन आरो गान-गाननाय जोमनायनि बेसेनाबो खममोन आरो एसे ओ आरो फरायनायनि बेलायावबो एसे एनै फरायबानो माने जोबोद गोरों बा साख्रि बाख्रि मोननो हानायनि चान्सखौ नुहुरोमोन आरो अ आङो आंनि बेलायाव बिबदि बिब्दिखौ आं नुबोनो मोन नुनो दानि बेलायाव आं बिदि नुदों आरो गोदोनिखो गोदोनि जाथायफोरखौ आं खोनानो मोनदों आरो नोंथा ओ नोंथाङा बेफोरनि बेलायावहाय नोंथांनि मोनदांथिजों ओ एसे फोरमायनानै होलांदो
अ ओ जेनेबा जों आबै आबौमोननिफ्राय खोनानो मोनो जे गोदो ओ बर'फ्रा जेनेबा ओ हाग्राफोराव थाला बायोमोन ओ न' बां गैजा रोङामोन बेबायदिनो ओ ज' ज' जेरावनो मोनो बेयावनो थायो जायो जेनेबा बर'फोराथ' जेनेबा उम ओंखामफोरनि जानायनि आंखालमोन नालाय बेनिखायनो बिसोर हाग्रायाव जा मोनो दाउ अमा मै बेफोरखौ मैहुर खालामनानै बांसिन जायोमोन नि बारा सुबिदा गैयोन माने बिसोरा आबाद मावनो रोङ नालाय बेनिखायनो माइरं नि बारा सुबिदा गैयामोन नङा माइ आबाद मावनांगौ होननानैबो बिसोरो मिनथियामोन जानांगौ बेनिखायनो जेरो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय हाग्रायाव थांनानै मैहुर खालामो दाउ अमाफोरखौ जेखौनो मोनो बेखौनो लाबोनानै ओ बिदिनो जायो आरो ओ माबाखौ थालिर आथियाफोरखौनो रुना रुलाबायायनानै जायोमोन होननानै खोनानो मोनो
औ नोंगौ
औ जेनेबा गाननाय जोमनायनि थाखायबो उम गाननाय जोमनायनि थाखाय बेबायदि जि जोमनि सुबिदा गैयिनि थाखाय बिसोरो नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों बे हाग्रानि दंफां बिलाइफोर खौ गानोमोन बे गाननानै थायोमोन बेबायदिनो हाग्राफोरावनो बेबायदि ओ दैमा दै दैमाफोर जिं जिं बेबायदि हाजो खंखर बिदि जिफोराव थायोमोन बर'फोरा थायोमोन होननानै खोनानो मोन्दों ओ उनाव उनाव लासै लासै बर'फोरा सोलायबोबाय बर' ओ जौगाबोबाय बिनि उनाव गाव लासै लासै थानो थानो रोंबाय गाननो जोमनो रोंबाय ओ लेखा फरा रोंबाय जेनेबा गोदो गोदो सोलोंथाइ सोलोंथाइनि सायाव बारा गियान गैयामोन मानसिफोरा फरायनांगौ होननानैबो सानबो जानांगौनो फरायनो फरायनो थाखाय रावबो थिनामोन माने गोदोनि दिनावथ' जेनेबा स्कुल फरायसालि बेबायदि गैयामोन नालाय बेनिखायनो फरायनांगौ रावबो स्कुलावनो थांफेरा स्कुलखौनो नुफेराखै बिनि थाखाय बिसोरो जेनेबा राव खौबो नुवा नालाय स्कुलाव थांनांगौ फरायनांगौ बेफोरखौ मिनथियामोन ओ न'आवनो थायो ओ जेरै मेरै थालाबायोमोन बिदिनो एसे फैयै फैयै आबाद मावनानै जानो रोंबाय ओ आबाद मावनानै जानानै मालायखौ नुदावनानै बेबाय- दिनो गाननाय जोमनायखौबो गाननो रोंबाय आबाद मावनानै ओ न'आवनो थानानै ओ दाउ अमा फिसिबाय दाउ अमा फिसिनानै बे बिदिनो दाउ अमाफोरखौ न'फ्राव जानायजों लोगोसे फाननो फानो फाननानै ओ बेफोरजों गाननाय जोमनाय बायो गावखौ न'खरनि ओ गथ' गथायफोरनो गाननाय जोमनाय होयो गाव गाव गाननाय जोमनाय गानो गाननाय जोमनायफोरावबो सोलायनो बेखौ नुनो मोनबाय बर'फोरा ओमफ्राय दानि जुगाव बयबो स्कुलफोराव स्कुल फरायसालियाव थांनायखौ नुनो मोनसै दानि दा नैबे आथिखाल मुगायाव ओ बर' गासिबोथ' स्कुलाव थांजोबो नालाय बेनिखायनो बैखौ नुदाव बेखौ नुदाव फरायसालियाव थांनांगौ लेखा फरायनांगौ होननानै बयबो बुङो बेनिखायनो गासिबो फरायसालियाव थांनायखौ जोङो नुनो मोनो नालाय गोदोनि दिनाव बेबायदि फरायसालि थांनायखौ रावखौबो नुवामोन नालाय बेनिखायनो फरायसालियाव रावबो थाङामोन होमब्लाबो ओ गोदो एसे गेजेर मुगा फोराव जायफोर फरायसालियाव थांदों जेनेबा एसे स्कुल फोरनि एसे बे उसुबिदाबाबो जायफोरा न'नि बिमा बिफाफोरा थांनो थिनदों स्कुलफोराव जायफोरा थांदों बिसोरो गोदोनि दिननिफोरा जायफोरा लेखा फरा नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों जेनेबा एसे फरायनायफोरा बिराद गोरोंमोन ज साख्रिफोरखौ मोनलाबायायोमोन गोदोनि दिनाव जेनेबा साख्रिफोरखौ न'आवसो लिंफैलायोमोन होननाय खोनानो मोन्दों न'आव साख्रिखौ मावनो थाङा गिनानै थांबाबो गिनानै खारबोफैफिनो न'आव फैनानै थाफैयो बेबायदि औ दानि जुगाव जेनेबा साख्रि मोननाया आथिखाल मुगा गोब्राब उ गोब्राब जाबाय मोननोनो नागिरला जेनेबा गासिबो कम्पिटिसन मुगा गासिबो गासिबो गोरों गोरा जाबाय लेखा फरा रोंबाय गासिबो समान समान समान समान नाजायो जाय बेबायदिनो सोरबाया मोनो सोरबाया मोनो दानि आथिखाल मुगायाव जोंहा साख्रि बाख्रि मोननो बेसे गोब्राब जाबाय नाथाय गोदोनि दिनाव एसे लेखा फरा रोंब्लानो साख्रि साख्रि मोनोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनो आरो आबै आबौ मोननिफ्राय औ नोंथां
जों जेनेबा गोदोनिजों ओ आथिखाल मुगजों जोंओ रुजुनानै नायोब्ला गोबां सोलायनायखौ जौगानायखौ नुनो मोनबाय
औ आरो हा आरो हा आरो अख्रांनि फाराग बेखौ जोङो नुनो मोनो गोदो आरो रानिखौ रुजुनानै नायोब्ला औ ओगोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम गोदोनि आरो दानि अ सुबुं जिउ खुंनायनि फारागथिखौ नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै अब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां औ दे दोनथ'
औ जागोन दे
औ'
उ